हेल'?
हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां माने आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय। आं नैबे समाव नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो। आरो बे सावरायनो नागिरनाय मोनसे जि आयदा बे आयदायानो। जाहैबाय जि मोनसे। ओ अख्रांमा अख्रांमानि आयदा लानानै आं सावरायनो नागिरदोंमोन आरो अख्रा़मा माने जेरै इउनिभार्स नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
अ बे इउनिभार्सनि बे आयदाखौ लानानै आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन माने अख्रांमायाव मा मा थायो मा मा ग्रहफोर दङ आरो अख्रांमाया माबोरै सोमजिनाय अख्रांमायाव सोर सोर दावबायहैखो माबोरै दावबायहैखो। दा आरो अख्रांमायाव जों मा मा मोनो बेफोरनि सोमोन्दै आं सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां सावराय जागोना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ। दा आं गिबियावनो नोंथांखौनो बुंनो होग्रोनोसै नोंथाङानो एसे फोरमायना होग्रोबा मोजां जागोन आरो। एसे बुंना होग्रो नोंथाङानो।
औ- नंगौ नोंथां दा जोंना अख्रां मा होनोब्ला दा जोंनि अख्राङाव जाखिनि मुवा बेसादफोर दं एबा जों मोनथिस'नो हायै जिमान खिनि ग्रह' ग्रह'सा खथ्रफोर सोंब्लावरि बायदि रोखोम। रोखोमनि जों नुनो मोनो दा बेफोरखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। एब्ला जों मोजाङै मोनथिनो मोना जे अख्रांमायाव मा मा मोननाय जायो जेरै हमना ला जोंहा बिगियानगिरिनि बायदिब्ला जों अख्राङाव मोनगु ग्रह मोननाय जायो। जेरै बुध सुक्र बहुम मंगल बृहस्प ति नेपसुन बेबायदिनो जोंहा मोनसे ग्रह' दंबावोमोनदि जायखौ जों गोदो गोदाय। माने गोदोनि समाव बेखौ ग्रह' महरै हमबोदोंमोन बेनि मुङानो जों प्लुटु दा बेखौ जों ग्रह' महरै हमला।
औ।
दा बेबायदिनो जोंहा बुहुमनि जायखौ जों बुहुम बुहुमनि गथ' गथायनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबोदों मा मा‌? जायखौ जों मा मा बुंनाय जायो बेयो जोंना अखाफोर। बे अखाफोरखौ जोंहा बिगियानगिरिफोरा नायबिजिरबोगासिनो दं। बे अखाफोराव दै मोननाय जागोन जाया। हा दंना गैया बिफां लाइफां गायजागोना गायजाया बायदि बायदि आरो।
दा जोंना बेबायदिनो अख्रां मा होनना बुङोबाथ' जोबनो गैया आं। मोनथिनाय बायदिब्ला बुहुम बादिनो अख्राङाव गोबां गोबां एबा गुबुन जिउरारि थाग्रा जायगाबो थानो हागौ जायखौ जों रोखा मोनथिनो मोना। जेरै खायसे खायसे सुबुंफोरा फोरमायदि अख्रांमायाव गोबां एलियेन दं जायखौ जों बायदि बायदि खौरांनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनो नाथाय जों नुनो मोनाखै। खायसे खायसे बिगियानगिरि फोरमायदि बेफोर बिसोर जिउवरारिफोरा सुबुंसाइबो बांसिन गोहो गोनां एबा साहस गोनां। बायदि आरोंदायारि बिजोङाव जौगासारनाय बायदि गोहोनि बिगोमा दा बेबायदिनो अख्राङाव जा जों नुबोनाय सान बेहाबो मोनसे गोबां बिदुं सोमजिहोग्रा गोहो दङ बेबायदिनो अख्राङाव गोबां। बिदिनो सान हाथरखि जायखौ जों फिसा फिसा नुबोदों। बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंग्लावरि जाय सानिन सायबो गोदोरसिन जानो हागौ। बेखौ जोङो रोखायै मिथिया।
औ
दा बेबायदिनो अख्रां मा होनना बुङोबाथ' जों फोजोबनो हाया मानो होननानै बुंब्ला जों बेयाव मोनथिया दा जोंनि बुहुमनि जाय बुहुम बायदिनो जिब जुनार थानो हागोन एबा इयुनाव थानो हागोन बायदि मोनसेल' गथ' मोनदों बिगियानगिरिया बेनो जादों मंगल ग्रह' मिथिनाय बायदिबा बेै मंगल ग्रह'आव फैगौ समफोराव सुबुं सुबुंफोरा थांना थानो हागोनबो जानो हानाय बेनि थाखाय बिगियाननि बिगियानगिरिफोरा नाजागासिनो दं जाहाथे बेफोरावबो बिफां लाइफां गायनो हायो।
औ
औ दा नोंथाङाबो बेनि एसे आंनो फोरमायलांगोन होननानै आं सानो
औ ओमफ्राय नोंथाङा आं बुंनायनि सिगां आं बेखौबो बुंगोन जेनेबा मंगल ग्रहसिम भारतनिफ्राय माबाफोर बिदि ग्रह'फोर दैथाय हरबाय नामा जेनेबा मानसि थांफरबायना थांफेराखै माने सोर सोर थांफेरखो थांफेरबायबा जोंनि बुहुमनिफ्राय भारतनिफ्राय
औ भारतनिफ्रायबो थांदों सुबुं जोंहा दाखलैसो औ अखाफोराव चान्द्रायान थ्रि लन्स जानानै होबाय माने बावैसो सिगां। दा बेनिफ्रायबो भारतनि गोबां सुबुंफोरा बै अखाफोराव थांनानै भारतखौ एबा भारत हादरखौनो मुंदांखा खालामदों बे मोनसे रोखा। जोंहा बेनिनो मोनसे सावथुनबो ओंखारदोंमोन जायखौ सद्रियान थ्रि होननानै फिल्मावबो जों नायनो मोनदों औ नोंथां
औ थारैनो नोंथां नोंथाङा जोबोर गोनांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिलांबाय नंगौ अख्रांया अख्रां माने अख्रांमा माने इउनिभार्स नङा होमबा जायखौनो बुङो जोङो लाथिख'मा होननानैबो बुंनाय जायो जों गोजौआव नायदाव बानो नुयो जों गोदो गोजौआव नायदावनानै जिखिनि मोनसे ओ ओ फ्रि जायगा नुयो बेनो जाहैबाय अख्रांमा आरो नङा होमबा। दा अख्रांमाखौ जोङो बुहुमाव खुरैबायायदि जोख्लोबना थानाय बायदि नुयो। खिन्थु बे खुरिबायदि नङा थारैनो जोंनि बुहुमाबो मोनसे ग्रहफोरनि मादावनो मोनसे माने बेबो बेबो मोनसे अख्रांमानि गेजेराव गोजावना थानाय मोनसे दुलुरद दालाद ग्रह' आरो जोंनि बुहुमाबो दा जिहेथु अख्रांमा जोंनि मेगननि नुनो हानाय गोहोआ बेबायदिनो बेसेबांबा गोजानाव थाङै थाङै थाङै रोमै रोमै रोमै जालाङो आरो माने जोबहैयो। दा बेनि थाखायनो जोङो मा नुयो बे जि अख्रां बेखौ खुरैबायायदि जोख्लाबना थानाय बायदि नुयो आरो नङा होमबा नोंथां। आरो नोंथाङानो दहाय बुंखालांबाय जेनेबा अख्रांमायाव बेबायदिनो गोबांथार ग्रह' नखथ्रफोर दङ नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो गोबांथार ग्रह नखत्र लोगो नांनानै माने मोनसे अख्रांमा दाजादों आरो दा अख्रां अख्रांमायाव जोङो हरनि अख्राङाव गोबांथार बेबायदिनो रिथि रिथा हाथरखिफोर नुयो। हो आरो बेबायदिनो जोङो माब्लाबा समाव हाथरखिफोर लोगो नांनानै बेबादिनो जिब जुनारनि महर सोमजिनायबो नुयो बेखौ जोङो हाथरखि थुबुरबा कनस्टेलेसन होननानै बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो राजा लामा राजा लामाफोरबायदिबो जों नुयो राजा लामा होननानै बुंनाय जायो बे हाथरखिफोरा लोगो नांनानै थुबुर जानानै मोनसे लामा बायदि सोमजियो बेखौनो राजा लामा होननानै बुंनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ दे दा बेबायदि नोंथाङा दहाय बुंखांबाय अख्रांमायाव जोंहा गासै मोन गु ग्रह ग्रह मोन गु मोन नाथाय दा मोनदायन जाबाय आरोना दा फ्लुट' या गैलानालाय ओरै फारि बुंनो थाङोब्ला ओरै मा होनो नेपसुन इउरेनास ओमफ्राय ओरै सनि ग्रह थाबाय बृहस सनि ग्रह'ओमफ्राय बुहुम ओमफ्राय ओरै मंगल ग्रह' थाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो ओ बुध ग्रह थाबाय बेबायदिनो गासै मोनदाइन ग्रह'फोर दं आरो ओमफ्राय सान सानानो जाहैबाय जोंनि बयनिबो सोरां होग्रा सक्ति होग्रा मोनसे ग्रह' आरो दा जोङो सानाव सान समाव जोङो जेबो बेबायदि अख्रांङाव जों हाथरखिफोर ग्रह नाथ्र'फोर नुहोनो मोना मानो होनोब्ला साननि जोंनाया बे गासैबो गहना नक्षत्रनि जि मोनसे माबा बेखौ माने नुवा खालामा आरो जिहेथु जों मिथिखाबो बेबायदिनो माखासे ग्रह नक्षत्रफोराव माने गावनि आंगो जोंनाय गैया नङा होमबा नोंथां जायफोरा माने गावनि आंगो जोंनाय गैया बिसोरखौ नक्षत्र बुङो आरो जायफोरा गावनि आंगो जोंनाय दङ बिसोरखौ ग्रह' होननानै बुंनाय जायो आरो आरो लोगोसे जों मिथिगौ अखाफोर अखाफोरखौ जों हरनि समाव जोंनाय नुयो खिन्थु अखाफोरा गावहानो आंगो जोंनाय गैया आरो बेयो मा खालामो साननि सोरांखौसो ओ बोनानै लानानै माने हरनि समाव बियो रिफि होयो आरो बेनिखायनो जों अखा खौ जोंनाय बायदि नुयो दा थिग बेबायदिनो बै जिहेथु अख्रांमायाव गोबांथार बेबायदिनो ग्रह नक्षत्रफोर दङ दा बेफोराव बेबायदिनो जि बिगियानगिरिफोरा नङा होमबा अख्रांबा दावबायारिफोरा बेफोराव थांनानै जोङो बै अख्रांमायाव थानाय जि ग्रह'फोराव जेरै मंगल ग्रह'आनो जा अखाफोरानो जा बेफोराव मा मा मुवाफोर मोनो माबाफोर जिबि जिरादफोर मोनो नामा आरो बेफोराव मानसि थानो हाथाव आबहावा दङ नामा बेफोरखौ माने नायगिदिंहैनाय बे खामानिया दिनैसिमबो माने सोलिगासिनो दं आरो नङा होनबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो जों बुंनो हायो अख्रांमायाव गिबिसिन दावबायग्रा सुबुङानो जाहैबाय इउरिगाागारिन बिथाङा सभियेत इउनियननि सासे माने एस्ट्रनारमोन आरो इउरिगा बिथाङानो बे अख्रांमायाव दावबायजेनदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो जों मुं मख'नो हायो जोंनि भारतनि निफ्रायबो दावबायहैनाय नङा होमबा जेरै कल्पना चावला नील आर्म स्ट्रं बिथांमोनाबो अखांमायाव दावबायहैदोंमोन आरो आरो दुखुनांथाव बाथ्रा कल्पना सावलाया अख्रांनायाव दावबायहैनाय नै फैफिनाय समावनो माने बिसिनि जि स्पेस सटेल बेयो माने बायना माबानानै बेरफ्रु सारनानै जिउ खहा जानांदोंमोन आरो कल्पना सावलाया जों बेखौबो मिथिगौ आरो बेबायदिनो दाख फायसो जोङो अखाफोराव अखाफोरनि साउथ पलाव आरोना खोला मिरुआव जोंनि भारतआ मोनसे जि मोनसे र रकेट रकेटखौ दैथायहरनानै माने गिबिसिन मुलुगनि मादावनो माने मोनसे जारिमिन सोरजिदों आरो जायखौनो बुङो चन्द्र जान थ्रि जों बेबायदिनो जोंनि भारतआबो अख्रांमा दावबायनायाव गुबुनफोरनिख्रुइ जोङो उन जानानै थायाखै जोङो मिथिगौ फार्स्टआवनो चन्द्रजान अवान हरदोंमोन बेनि उनाव चन्द्रयान टु बिसोरो माने फेलें जादोंमोन बेनि उनाव लास्टआव मा हरदों चन्द्रजानथ्रि आरो चन्द्रजानथ्रियाव बेबायदिनो माखासे रब'फोर हरनानै बैयाव माने माखासे सेम्पोल कालेक्ट खालामदों आरो बेफोराव जों मा मा मुवा मोनो बैनि हायाव बिफां लाइफां रज'गोन ना रज'या आरो बेफोराव दै मोनगोन ना मोना दा बेफोरखौ नायबिजिरदों आरो बेफोर नायबिजिरनायनिफ्राय माने बिगियानगिरिफ्रा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों माने सानसे समाव अखाफोरावबो मानसि थाहैनो हागोन बे बाथ्राखौ बुंथिदों आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो जों बेखौबो बुंनो हायो माने अखाफोराव बेबायदिनो अखाफोर मन'नाय बा बेबायदिनो माने ओ गोबांथार जाथाय अखाफोरावबो जाबाय थायो आरो जों बेखौ मिथिगौ जोंनि जि अख्रांमा बेयो जेनेबा बिगियानगिरिफोरनि बायदिबा मोनसे बेरफ्रुसारनायनि जोहै सोमजिदों होननानै जों मिथियो आरो जेरै बिग बें थिउरि बिग बें थिउ'रिनि बिग बें थिउरि बा बिग बें जानानै बियो मोनसे माने अख्रांमायाव जेसेबां ग्रहन हो जों बे सोमजिदों होननानै जों मिथियो आरो नङा होमबा? मोनसे फिसा माबानिफ्रायनो बे माने बे सुफुंनानै बेबायदिनो गोबांथार ग्रह सोमजिदों होननानै जोङो ओ मिथिनानै मोनो आरो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो अख्रां मानिफ्राय माब्लाबा समाव ओरैबो जायो माने एस्टेरेटफोर गोग्लैयो आरो बुहुमाव। एस्टेरेटफोरा जेब्ला बुहुमाव गोग्लैयो बेबायदिनो एस्टेरेटफोरा माने गोबांथार जिब जुनारफोरखौबो खहा खालामो न' बां खहा खालामो बेफोरबायदि जाथाया जायो आरो नङा होमबा नोंथां? लोगोसे जोङो अख्राङाव बेबायदिनो हाथरखि फाग्ला बिरनायबो नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
दा नोंथा जोंहा समाबोजोब्बाय नालाय नोंथाङा सम होनायनि थाखाय साबायखर। बावहनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो फिन रोजा रोजा साबायखर बावहरफिनबाय।
गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय।